हेल'
औ खोनादोंना?
मारै खबरफोरा
खबरा मोजाङानो
ओ
जाखांबाय?
ओ जाखांबाय
ए मा ओंख्रि जाखो? आंबो जाखांबाय।
अ आलु आलुजों ना खोनायाखै? जोंना ओंख्रिया आलु औ। जोंना आलु जोग्लावरि। ओमफ्राय मैखुन फाजिसोमोन।
औ। जोंनाबो माबासोमोन मैथा, सयाबिन, बानलु बाथोनसोमोन जोंनाबो।
जोंनाथ न'आवहाय गो
औ मा मा जुनाव दं होनदों? खोनादोंना? हेलौ। हेलौ। खोनादोंना? खोनाफायासै नोंनिखौ। माजाखोथाय। थावार नांआसै दां नोंनियाहाय।